हेलौ औ नोंथां ओ नों थांनिसिम ओ गोजोन हरनि गाहाम हामलायनाय जासिहर जोननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय।
औ नोंगौ नोंथां।
औ दा नोंथां जोंहा ओ मोनसे ओ आयदानि सायाव ओ सावरायलायनो सानदोंमोन आङो नों थाङा आंनो सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओरैनोबाबो ओरैनोसो दंखायो आङो।
औ औ औ थारैनो ओ जोबोर मोजां मोनबाय। ओ दा जोंहा ओ सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जानिख दि जोंहा माबादिहाय जोंनि बर' हारियावहाय खोथिया फोनाय जायो एबा माबायदिहाय आबाद मावनाय जायो माबादि नेमखान दि जों बेखौनो आङो नोंथांनो गिबियावनो फोरमायना होनो सानग्रोदों। ओ फोरमायजागोन दा नोंथां?
औ फोरमाय जागोन नोंथां।
औ औ औ दा आङो गिबियावनो खोथिया फोनायनि माबादिहाय खोथिया फोनाय जायो बेख खौनो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनिसै।
औ
ओ ओ जोंहाथ' खोथिया फोनो थाखायथ' जोंहा ओ जानोखि आबाद मावनो थाखाय थ' जोंहा गिबियावनो ओ खोथिया फोग्रोनांगौ जायो नङा होमबा माइ आबाद मावनो थाखाय।
औ नंगौ नोंथां।
ओ दा बे रोखोमैनो जोङो नुनो मोनो खोथिया फोनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ओ फोथार सायख'ग्रोना लानांगौ जायो नङा होमबा जायखौ जोंहा ओ फोथारावसो फोनाय जायो नालाय बेनिखायनो जोंहा खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो जोंनो मोनसे मोजां फोथार जोंनो सायख'ना लाग्रोनांगौ जायो। दा बे रोखोमैनो जोंहा बै फोथारखौ सायख'खांनानै ओ बै खोथाब फोथारखौहाय जोंहा हाल एबा ओ मोसौ हाल एबा थ्रेक्टरफोरजों ओ जों हालेवनानै ओ लानायखौनो जों नुनो मोनो नङा हमबा गिबियावनो। जायखौ जोङो सैसे एवनाय होननानै बुङो औ। दा बेनि उनावहाय जोंहा हेवना लाखांनानै हाखौहाय खोरायना लाखांनानै बेनि उनाव ओ जोङो माइज्लि जायनि थाखाय जोंहा खोथिया फोनो थाखायथ' माइज्लिनिबो गोनांथि जानानै फैयो नालाय नङा होमबा?
औ
ओ दा बेनि थाखायनो जोंहा गिबियावनो जों माइग्रो औ माइजलि जोङो जायखौ जों बिधान होननानै बुङो बिधानखौ नायगिरग्रोना लानांगौ जायो। दा बिदान होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि जोंहा दिनै ओ ओ माइस्लि मोननो थाङो हाथथाय बेजा हाथाय बाजार एबा न'फोरावहाय नङा होमबा
औ
जेरैहाय जोङो हाथाय बाजारावबो नांगौ बायदियै गोबां रोखोमनि बिधान बायनानैनो मोनो। बायना लाबोनो हायो दा बे रोखोमैनो जोंहा न'आवबो जेरैहाय ओ उनावहाय आबाद मावगोन होननानै जोंहा मोजाङैनो थिनानै दोननाय माइजलि बेखौबो जोङो मोननो थाङो नङा हबा दा बेफोरखौहाय जोंहा गिबियावनो ओ गावनि गोसोोबादि गावनि ओ जायानखि आं बेखौ फोगोन होन होननानै जोंहा लानानै फैयो गोसोोबादिहाय लाना फैनानै जों जोंहा बेखौ मोजाङै जावस्रोनानै जोङो बेखौ फाथोनि अस्थायाव सोनानै जोंहा फुख्रि एबा जोंनि दैखरफोरावहाय बेखौ सानथामसो सोमनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
ओ सोमनानै दोननाय जायो। दा बे रोखोमैनो जोंहा जानखि सोमनानै दोननाय जा सानथाम बेनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय बोरियाव ओ दैखांनानै जोंहा हा एबा बायदिसिना उदां जायगायाव जोंहा बेखौ ओ लामस्रोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जाय खि माइ ओ जाय माइजलिखौ बेनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय ओ लाइ एबा बायदिसिना गेदेर गेदेर थास' बिलाइफोरजों खोबनानै दोननाय जायो मानो होनोब्ला बेवहाय स द गोलैयाथों एबा दाउफोरा जानो हायाथों बादि खोबनानै दोननाय जायो मोजाङै ओ थिग बेबादिनो जोंहा जानखि बेयो ओ जानाखि दैखांना दोननाय जानाखि माइजलियाहाय ओ सानथामसो एबा साननैसो दोननाय जायो जों थिग बे रोखोमैनो बेनि उनाव जानखि बै माइजलिया ओ गाजायगोन एबा फेंखा अरगोन एबा फेंखा महर ओ नुजागोन अब्ला जोंहा बेखौहाय ओ फोनो थाखाय ओ फोनो लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो ओ जायानखि जोङो आं एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय ओ जोंहा हाखौहाय खोराययना दोननाय होननाय आङो बेवहाय जोंहा लानानै थांनानै आरोबाव खनसेबाव आरोबाव जोंहा बै हाखौहाय ट्रेक्टर जों हेवबोनाय जायो आरो ह मोजाङै गोरल गोरलोलो जोंहा हाब्रु खालामनानै मै होनानै ओ समान खालामनानै नांगौ बिबांनि दै होनानै जोंहा बेखौहाय जानखि जों खोथिया फेंखा हरनाय बेखौहाय सारै सारै फोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा।
औ नंगौ नों।
दा बे रोखोमैनो जोंहा। ओ नुनो मोनबावो बै खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो जोंहा हाल एवनाय समावहाय ओ जोंहा। ओ सोरखौबा सोरखौबा नुनो मोनो ओ हासार सारखानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय इउरिया, डि एपि बायदि बायदि। बायदि रोखोमनि जिबियारि हासार रासायनिक हासार होनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमैनो जोंहा हासार सारनानै फोनाय जायो दा खोथिया फोनानै जोंहा खोथियाखौ जोथोन लानाय होनोब्ला ओ मोसौ बोरमा जानो हायि बादि जोंहा बायदि रोक्ष रोखोनि ओ बेरा एबा नेटनि बेरा होनाय जायो नङा होमबा? खो खोथियाखौ दा बेबादिनो खोथिया फोनायखौ नायनो थाङोब्ला जोथोन लानायखौ नायनो थाङोब्ला बे रोखोमैनो जोथोन लानायखौ जों नुनो मोनो। खोथिआया मोजां ओ रोखोमनि महर लाथों होननानै बायदि रोखोमनि हासार साननाय नुनो मोनो बेनो आरो आं आंनि बुंनाया दा नोंथाङाबो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबादिहाय आबाद मावनाय जायो नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जे आं मोननैखौबो फोरमायगोन जोंनि माइखौबो खोथिया फोनायखौबो फोरमायनानै होगोन। ए नोंथाङा एसे गोलावनो बुंनो हादो दुब्लिखौहाय जे दुब्लियावहाय जोङो खोथिया फोगोन बे दुब्लिखौहाय साइख'ग्रोनानै लानांगौ होननानै औ नंगौ बियो जों जे दुब्लियावहाय खोथिया फोगोन बेखौहाय जों मोजाङै सायख्र'ना सायख'ना लाग्रोनांगौ बिनि उनावहाय जोङो जेब्लाहाय जोंनिया खोथिया फोनायनि सम जाबाय अब्लाहाय जोङो बे थाइमाव फासटावनो ट्रेक्टरजोंहाय मोजाङै माने एवग्रोहाय एवग्रोनानै दोननांगोन आरो जि दिनाव खन जोङो खोथिया फोगोन बे दिना खननि खाननैसो सिगां जोङो जोंनि नांगौ बायदि माइलिखौहाय दखाननिफ्राय बा बेफोरबायदि हाथाय बाजारनिफ्राय दानियाथ'एसे गोदोनि बायदि नोंथाङा एसे आगोलाव बुंनो हाबाय जे जोङो माइलिखौहाय थांनाय बोसोराव गायनायखौनो एबार बोसोरावबो गायफिनगोन होननानै जोङो माने बेफोरबायदि दोननायखौबो नुनो मोनो सोरबा बेफोरबायदि औ बेफोरबायदि थिना दोननाय माइलिखौहाय जोङो फार्स्टआवनो ओ बस्था फाथो बस्थायावहाय मोजाङै ओ दैयाव हाबबा दंग' बेफोरबायदियाव सोबना दोननायखौहाय नुनो मोनो। बिनि उनावहाय जेब्ला जोङो बियो साननै बा सानथाम जाबाय अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बे खौहाय जोङो मोजाङै बोखांनानैहाय उसुंब बा न' सिङाव थालिर बिलाइ बा बेफोरबायदि लाइ थालिर बिलाइ बिलाइ बा थास' बिलाइजोंहाय खोबना दोननायहाय नुनो मोनो आरो जाहाथे बियो मोजाङैहाय ओ गाजा ओंखारनानै जे मोजाङै गाजा ओंखारजोबथों होननानैहाय जोङो नुनो मोनो जि दिनाव खन जों खोथियाखौ फोगोन इदिना खन जों नुनो मोनो मोजाङै हाय हालेवबावनानैहाय जों हालेवनानै
औ।
बेखौ खादा बा बेफोरबायदि खिरखा बेफोरबायदि फिस्लागाफोराव लानानैहाय जोङो गारना होनायखौहाय नुनो मोनो आरो। बेनि उनावहाय बेखौ बेफोरबायदिनो गास्रो गास्रो होनानैहाय जोङो जेब्ला जों फोखांबाय बेखौहाय बिनि खांनायनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे नोंथाङा एसे आगोलाव बुंलांनाय बायदि जे बेखौ जाहाथे दाउबा अमा बेफोरबायदिफोरा नस्थ' खालामाथों होननानै बेरा बा बेफोरबायदि नेटनि बेरा होनायखौहाय नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय जेब्ला बियो ओ मास मोनसे बा देर मास बेफोरबायदि जाब्लाय जाबाय अब्लाथ' जों नुनो मोनो जे जोंहा खोथिया गायनायनि सम जाबाय अब्लाहाय जों जों नुनो मोनो जे जोङो जे जायगायावहाय जों माइ गायगोन बे जागाखौहाय जों मोजां मोजाङैहाय ओ आलि सालि बेफोरबायदि खोनानै लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो। बिनि उनावहाय जेब्ला बेखौहाय जों आलि खोखांगोन आलि खोखांनायनि उनाव जों नुनो मोनो जे बेखौहाय जों मोजाङै टेक्टरजोंहाय हालेवनायखौहाय जे गोदोनि दिनावथ' बां जोंहालाय नांगोलजोंहाय एवोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव समनिबो आंखाल नालाय बांसिनानो नुनो मोनो जों ट्रेक्टर जजों हालेवनायखौहाय जेब्ला जों महाय मोजाङै बेफोरबायदि हालेवनानै लागोन अब्ला जोंनि माइआ मोजाङै गायजानाय सम जाबाय अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बिदिना खन जोङो गामि ओनसोलनि आइजोफोरखौहाय जोङो माइ गायनायखौबो माइ गायनो लिंनायखौहाय नुनो मोनो बांसिनानोथ' दानिया गामिनि आइजोफोरखौथ' एमानबो मोना गुबुननिफ्राय लाबोनानै आइजोफोरखौ गायहोनायखौ -खौबो नुनो मोनो आरो आरो गोदो दि गोदोनि दिनाव सावरिबो जायोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव एफाबो सावरि जानायखौहाय नुनो मोनला बिनिखायनो जोङो थिनस' होनानैहाय जोङो माइ गायनायखौहाय नुनो मोनो आरो हाजिराफोरनो होनानैहाय ओंखाम ओंखाम जानाय होनानैहाय बिब्दिनो जों जि दिनांखौनो जों बे माइखौहाय गायखांगोन बे दिनानि बे दिना खननो जों नुनो मोनो जो जों हाल जांख्रायाव उनाय उथियो होननानै हाल जांख्रा उथिनायाव जोंहा बेफोरबायदिबो दङो जे जाहा बिहामजोफोरखौहाय दुब्लिनिफ्राय जे खनायाव माइ गायहोनानै बेफोरबायदिनो न'आव लाना फैनानै बाख्रियाव दोननायखौबो जों नुनो मोनो बिनि उनावहाय जेब्ला जोङो माइखौहाय गायखांजोबगोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बे माइ गायखांनायनि उनावहाय जोंङहा बिदि न खन मोजाङै बेफोरबायदिनो हाजिराफोरखौ मोजाङै ओंखाम सोंखां बेफोरबायदि जाहोनानै बेदरसे दर आग्लाय थेगायफोरबायदि जाहोनायखौ नु मोनो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जेब्ला बियो स ास जागोन अब्ला जों नुनो मोनो जे बेवहाय जोंहा हाग्रा जाबोनायखौहाय हाग्रा जाबोनाय बे खौ जोङो बे हाब्राखौहाय जों हाजिरा लानानैबो दानियाथ' थटिकाबो सोलियो हाग्रा फुनायफोराबो बेफोरबायदि जोङो मोनसे हा हुरिरा होनानैहाय बेखौ मोजाङै साफा खालामामगोन आरो जाहाथे जोंनि माइआ मोजाङै बारायनानै मोजाङै जों फसल होयो होननानैहाय बिनि उनावहाय जेब्ला बे माइआाहाय मोजाङै जाबोनानैहाय फिथाइ ओंखारनायनि सम जायो अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बे माइआवहाय एम्फौ जानायखौहाय एम्फौ जाया जानायखौहाय जोंनि जेब्ला एम्फौ जायो अब्ला जों नुनो मोनो जे बेवहाय मलै बा बेफोरबायदि पटास ना माय बेफोरबायदि माइनि मुलिफोर होनायखौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जे अ बे मआ मोज मोनोन अ मोनखांनायनि उनावहाय ननो मोन माइखौ मो द दिनाव थ' मिसिंजोंबो हानाय फैदो मिसिंजोंनो हानानैहाय दुब्लियावनो मोजाङै माने हालेवजोबना लानानैहाय माने माइखौो माइ गोजाल' न'आव नायबो जों नुनो मोन आथिखालनि दिनावहाय नाथाय बांसिनानो नुनो मोनो जे जोंहा बेफोरबायदि दुब्लियावहाय माइखौहाय मेचनजोंहाय दिहुनबाथाय मा होनो
औ।
जोंनिया लस होननानैहाय जों जों नुनो मोनो जे बे हाजिरा हौवाफोरहाय बेबायदि हिनजावफ्राबोथ' दानिया हानायखौहाय नुनो मोनो माइखौहाय खासिजोंहाय बेफोरबायदिनो खासिजोंहाय मोजाङैहाय हानानैहाय बेखौ न'आव लाना फैनायखौहाय नुनो मोनो आरो फुलाबारियाव बाननानैह बेफोरबायदिनो जों नुनो मोनो जे जेब्ला लाोन जनो स बेफोरबायदि ओंखारबायनाा बे ट्रेक्टर जजोंहाय जोंो मोजाङैहाय बिबदिनो ओ सावो सोरबाया बेफोरबायदि टिक टेक्टर जोंबो हालेवनानै माने माइखौल' गोजा बेफोरबायदि जिगाबा बेलेग ओंखारनाय माइआ ओंखारनाय बेफोरबायदिबो ओंखारदों नालाय बेफोरबायदिबो सोरबाया सौवौ आरो बांसिनानो नुनो मोनो जे दानि आथिखालि दिनबाबो जों नुनो मोनो जे नांगोलजोंहाय जोङो माबा मोसौ जोंहाय न'आवनो नुनो मोनो आरो। बिब्दिनो जोङो जेब्ला बेखौहाय मोजाङै मार होनांगोन
औ।
अब्ला उनाव जों नुनो मोनो जों बेखौ मोजाङै जेब्ला जों नाखाजोबो अब्लाहाय जोङो बाख्रि बस्था बेफोरबायदियाव मोजाङै फुल फुलहाय सोना दोननायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय जेब्ला बियो मोजां बेफोरबायदि बाख्रियाव सोखांजोबो अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बे माख्रिखौहाय‌ ओ बोसोर बेफोरबायदि फुजा होनायखौहाय नुनो मोनबावो जे जे बोसोरै बोसोरै बे बेबायदिनो जोंनोहाय फसल होबाय थानाय होननानैहाय बेफोरबायदि फुजा होनायखौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां। जोंनिथिंजाय आरो एसे बुंबावनासै सम थानायावनो आङो जे जोंनिथिंजाय मा मा माइ आबाद मावो बांसिन जोंनिथिंजाय मावो रन जित बिहारि आरो माइब्रा जोसायाथ' बेफोर थाखायो आरो
औ।
ओ बंगु बुन्दु ना मा होनो बेखौ थबो मावनायखौाय नुनो मोनो बांसिन जे जे नामखौहायन बे आबादखौय जेथिंजाय बांसिन मावनायखौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां बिथि